हेलौ
औ।
औ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ खोनायाखै नामा? ओ नोंथाङा दायो मा खामदों?
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
औ नोंथाङा मा खामदों होनदों दायो?
औ आङो ओरैनो दंथ'यो दा।
आ दायो फ्रि ना नोङो?
औ फ्रियैनो दं थ'यो।
अ दा होमबा आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोनसे थपिक लानानै फैदों दा बे थपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
ओम होमबा आदसा नार जि अमा नार्जि अमानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ना? नारजि अमा नारजि अमा होनोबाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे गो दोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ मा होनो? बयजोंबो मिथिसार जानाय मोनसे ओंख्रि। नङा होमबा?
अ
दा गोदोनि दिनावथ' नारजि होनना बुङोबा जों ट्राइबेल हिसाबै बर'आनो बांसिन बाहायोमोन दानि दिनावथ' मा गुबुन गुबुन हारि फोराबो मा जायो ए आरोना खिथा। बे नारजि। अमा। नारजि अमाखौ नोंथाङा संनो रोङोना आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सङो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ। जोंनि ओनसोलाव होननाय बायदिब्ला ओ। जोङो जेखौ नार जि होनो बेखौ जोङो फासावनो फाथो मैगंनिफ्राय जोङो बेखौ फोराननानैसो नारजि खालामनाय जायो।
औ।
ओ जोङो बेखौ जेब्ला बे फाथो थोआ ओ जोङो बे फाथोनि बिलाइखौ जेब्ला जों खायो बेखौ खानानै जोङो ओ जेब्ला सानदुं गोसा दुङो अब्ला जोङो बे फाथोखौहाय ओ ओम सिलायाव बा ओ माबा मोनसे बनानै जोङो बेखौ साफा जायगायावहाय बेखौ फोरानगोरनाय जायो।
औ।
सान्दुं गोसायाव जोङो साननै बा सानथाम बेफोरबायदि फोराननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ जोङो बे नारजिखौ जोङो बस्थायाव बा अबेबा मोजां जायगायावहाय जोङो सोनानै दोनो आरो।
औ।
औ जोङो जेब्ला ओमफाय जोङो बे नारजिखौ जानोब्ला जोङो ओ फास्टआवनो जोङो बे नारजिखौ ओ जेबो ओहोम ओ जेबो गैयि जास से जोङो एसे साफायै बासिनानै लाग्रोनाय जायो।
औ।
अ बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओहोम एसे गोखाखौ खारहोनो थाखाय जोङो एसे सोमनानै दोननाय जायो ओ थौआव बा गामलाफोराव दै होनानै।
औ।
ओ बिनि उनावहाय जोङो बै ओहोम नारजिया जेब्ला जोङो एसे गोबावयैनो गावनि एसे गोसोम खालारा गजासिम जोङो बेखौ सोमनानै ओमफाय जेब्ला बे गोसोम खालारा ओ गगोन अब्ला जोङो बेखौ नारजिखौ मोजाङै सुनानै ओ जोङो बेखौहाय ओ खारै एसे होनानै थौआव बा सारायाव जोङो बेखौ ओ दै एसे होनानै रुगोरना लानाय जायो।
औ।
ओ बिनि उनावहाय जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ अमा बेदरजों बर'फोराथ' अमा जानानै जोबोद गोथाव मोनो नङा होमबा?
औ।
ओ बिनि उनाव बेहायज जोङो अमाखौ ओ सेन्टार बा हाथाइफोरनिफ्राय लायनानै जोङो बे अमा बेदरखौ लायनानै ज जोङो बे अमाखौ साफायै सुनानै लाग्रोयो बा रुनानैबो लाग ग्रोयो जोङो। ओ बिनि अनगायै जोङो ओमफाय बे बेदरखौहाय साफायै सुनानै रुनानै जोङो ओ थाव ओ ओमफाय पियास, बानलु, सामब्राम गुफुर, हायजें होनानै जोङो बेख खौ मोजाङै एवग्रोनानै फोमोन ओ मोनजासे जोङो बेखौ एसे दै होनानै मोजाङै फोमोनना लायो।
औ।
ओ बिनि अनगायै ओमफाय जोङो ओ नारजि रेडि खालामना दोनदोंमोन ना जोङो खारै होनानै रुनानै
औ।
औ बेखौहाय उनावहाय जोङो होस'ननानै होयो आरो जेब्ला बेदरा दै एसे होनानै जोङो बेदरखौ एसे मोजाङैनो एवनानै बेखौ ओ नारजिखौ होनानै होयो आरो जोङो।
औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो जानाय जायो नारजिखौ।
औ।
ओ नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव मारै जायो बा नारजिखौ जानाय जायो ना जाया बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन आं दा नारजि। ओ नारजि ओंख्रिखौ नोंथाङाबो संनो रोङो ना नङा होमबा। हेलौ। खोनादों। खोनादोंना नोंथां अ नारजि ओंख्रिखौ नोंबो संनो रोङो नङा होमबा औ दा। नारजि ओंख्रिखौ आंबो सङो आंनि थाखाय फेभरेट आंबो संनो रोंगौ दा आङो मा स्टाइलाव सङो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। देर आं। मोननै स्टाइलाव सङो आरो नारजिखौ हो आं मोन। सनाय डिजाइनाव सङो दा नारो थ नारजि होनना बुङोब्ला नारजि अमा बेदर फ्रायानो नारजिखौ अमा बेदरजोंल' जानो मोजां मोनो। आरो नारजिखौ अमा बेदर होनना बुङोबासो मा मोजां खोनायो आरो नारजि ओंख्रिखौ नङा होमबा। दा नारजि दोलोे। नार्जि दोलोखौ आं सङो माबायदि सङो आङो नारजि गिबियावनो नार्जिखौ आङो मोजां सुनानै लाग्रोबाय सुना लानानै। मोजां सुखांनायनि उनाव मा आङो ओ थौआवहाय एसे गोखाखौ मा होनो एसे खमाय होनो थाखाय मा खारदैखौ एसे होनानै नांजासे नङा एसे होनानै मा रुग्रोबाय आरो। सुनानै। एसे मोजां रुनानै बोखांबाय बोखांनायनि उनाव। आरो फिन मा होनो माने ओ रुफिनबाय आरो खारदैखौ एबार नांजासे होनानै संख्रि होनानै मोजां एबार रुबाय रुनानै मा बेखौ जेब्ला ओ बे रुयो अब्ला मा बेखौ सागं। बेबा दालि खाथाजों सालाय दा आरो मा। अमा बेदर। अमा बेदरखौ मा मोनसे साराय बा थौआव मोजां एवग्रोबाय एवनानै मस्ला मस्लि होबाय मस्ला मस्लि होनानै आराम मान एसे फ्राम फ्राम जाजासै। एवबाय एवनानै मा जेब्ला एवो एवनायनि उनाव मा होनो आं आरो मा आङो मा अमा बेदराव मा आङो खारदै इसे होयो आरो मा। हो खारदै एसे होबाय। ओमफाय एवबाय एवनानै मा ओ। दै होबाय दै होनानै एसे मोनजासिम खालामबाय। मोनथ्रायजासिमबावो मोनफ्रामजासिम खालामबाय खालामनानै मा बैओ सागं सानानै दोननाय नारजिखौ मा होसनबाय आरो बे अमायद्र'। हो सननानै आराम गोदौ होबाय गोदौनानै एसे बा थामजि बा ब्रैजि मिनिट। एसे एसे आराम गोदौ होनानै गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया आं बांसिन गंगार दुन्दियाखौ मोजां मोनो गंगार दुन्दिया होननानै बेबायदि मोनसे स्टाइलै सङो आरो मोनसे स्टाइलखौ आं संबावो आरो मोनसेया ओरै जाहैबाय ओ नारजि। नारजिखौ मा अबेबा ओ साराय गुदुं बा ओंखाम संनाय दाखिनिफ्राव गुदुं खालामग्रोबाय। खालामनानै बेखौ आराम दोखो-दो दोखो-दोखो सिफ्लेनानै लाग्रोबाय लानानै अमा बेदरखौ अमाखौ मोजां मोजां एवबाय थाव होनानै सामब्राम मस्ला बिदिनो बायदि रोखोमनि मस्लाफोर होनानै एसे नरमेल मस्ला आरो नारजि ओंख्रिफ्रावथ' नार्जि आरो अनला ओंख्रिफ्राव मा मस्ला बाराबा बे मा एसे टेस्टबो जाखाया नङा होमबा। नरमेल मस आरो नरमेल मस्ला होनानै आराम एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै मा बेखौ दै होबाय दै होनानै एसे आराम गोदौ होबाय ग्लब-ग्लब गोदौ होबाय दसे गोदौहानै मा बेखौ ओ नारजिखौ मा आराम गोदौ होनाय समाव मा नारजि बे सिफ्लेनानै दोननाय नारजिखौ होबाय आरो होनानै बिदिनो थामजि ब्रैजि मिनिटसो गोदौहोनानै आरामनो जबहोबाय आराम जबहोनानै नार्जि दोलोआ जेरै जायो बेदि जायोबाबो आराम दुन्दियाफोर बा गंगार दुन्दिया फोर होनानै बेबायदि मोनसे स्टाइलनि सङो आरो माने आं मोननै स्टाइलनि सङो आरो नोंथाङा दा नोंथाङाबो नारजि ओंख्रि संनो रोङो नङा होमबा। दा नोंथाङा माबे मोनसे स्टाइलनि सङो नारजि ओंख्रिखौ
औ ओ नोंथाङा जेरै दा बुंदों ओ ओ साराय गुदुङाव बा एसे माबायाव धाखोनाव होनानै एसे सिफ्लेना लायो होनदोंना।
औ
ओ थारैनो आंबो बेफोरबायदिनो मोननै स्टाइलावनो सङो आं बो अम ओ आंङो ओ जेब्ला नारजिखौ एसे दोलो जायालासिनो बिदै जानो एसे ना गोरानफोरजों बिदै जानो होन ब्ला जोंङो आंङो बै स्ताइलखौ सङो। औ ओ साराय गुदुङाव बा थाखोनाव होनानै सि ओ नारजिखौ सिग्लिनानै लानानै ओ एसे मोजाङैनो ओ नाफ्लेना लानानै आंङो बेफोरबायदिनो ना गोरान बा अमा गोरानजों आंङो बेफोरबायदिनो ना गोरान बा अमा बेदरखौ एवग्रोना लानानै बिनि उनावहाय आंङो
औ
एसे मोजां फोमोननानै नार्जिखौहाय होनानै होयो आरो।
औ
ओ बि बिनि उनाव
दा नोंथाङाबो ओं नोंथां औ
औ बुंनो हागोन नोंथाङा
नोंथाङाबो नारजि ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां दा नारजि आरो अमा नि सोमोन्दै गोबां जों सावरायबाय दा नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय। जोंनाबो दा सम जाबाय नङा होनबा बि खिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ औ नोंथां थारैनो
अम